हेलौ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय सानजौफुनि खुलुमनाय जासिहरबाय
ओ खुलुमबाय दिनैनि बिनि बे सानजौफुआव
नोंथांथ जाथ'आखै दायो मोनायाव जाखानोसै आरो नोंथाङा मा जागोन
आंबो एख' जाथवा र' नोंथां
उम
नो नों नोंथाङा दालाय मा खामदो
दोङो उन्दुनानै दोङो ओरैनो नोंथाङालाय
आंबो दोङो र' नोंथां नोंथाङा दालाय मायाव दों
दोङो क'क्राझाराव दंथयो आङो क'क्राझाराव थायो क'क्राझारनि बारहावाखौ मा बुंनो मोजां
अखा हादोना हायाखै नोंथां अखा ओम अ-अ
बड'लेण्डनि मोनसे जिल्ला
अ अखा अखा अखा हादोना हायाखै कक्राझाराव
अखायाथ' गैथ'वा ओम दाख्लैबावैसो अलब हादोंमोन दाथ' गैथ'वा अलब
ओम नोंथाङालाय क'क्राझाराव मा खालामो नोंथां
आंथ' नों थां नोंथाङा एम आर एम हस्पिटालखौ सिनायोना नोंथां
ओ‌ सिनायो नोंथां सिनायो
औ हाग्रामानि बिफानि मेमरियेल अलफ हाग्रामानि बिफानि ओ बेयाव एम आर एम हस्पिटालाव मावो आं आं दान्दिसे आंथ' दा दं थ'यो रिसेपसनाव दंथ'यो नोंथां
अ टेबोल कैदिन जायैखो मावनायालाय नोंथां
नोंथां आंना सयमा जाबाय नोंथां
ओ
उम
नोंथाङालाय रुम भारा थायोना मा थायो
नोंथां दासान्दि आं रुमाव रुम भारायाव दंथ'यो
अ
अ ओम
ओमफाय रुमावलाय सोर‌ सोर थायो नोंथां
उम मामा आंदो थायो
अ मामायालाय नोंसा मामायालाय मा मावो नोंथां
मामायाबो ओरैनो सासे डक्टरदो थायो हिरनमय नारजारि होननाय सासे सार्जन डक्टर दं बिदो थायो
अ
बिदो एसिसटेन्ट आरो पार्सनेल एसिसटेन्ट
उम
बिदिनो सब्बिस घन्टा थायो ओ हिरनमइ सारा सारजोन अपारेशन खालामो मानसिनि मानसिफोरनि गल ब्लादार माब माबि ओरै खिमान अपारेशननि माबा थायो बेफोरखौ अपारेशन खालामो आरो नोंथां उम बेयावनो थायो आंनि बिमाया
दालाय मायाव दों दा
आंथ' दा बुंहदों खिथु बिमाया गैथ'वा सुटियाव दंथयो आंनि बिमाया उम ओ समबार फयोनोस
अ अ उम नोंथाङालाय मादो थांलाय फैबाय खालामो मेडिकेलावलाय
आंथ नै कक्राझाराव दाख्लै बायैसो ओरै रिपिड' सालु जादों रिपिड'खौनो लाथाव औ दे रेपिड' नो थांलाय फैलाय खालामबोथ'बायदों नोंथां साननैसो दा रे थ' आंनावथ' आरो निजा बाइक गैयाना बेखायनो रेपिड'दोनो थांलाय फैलाय खालामो नोंथां
उम सान्दुंफोरालाय बुरै नोंथां गरमफोरा क'क्राझाराव
सान्दुङालाय दहाय फुङाव दोंसाबोमोन दा खम दा बाङाय जाबैल'ल' जादों अखा हागोन खोमा दिनै मानि ओरैबायदि मोनबायदों आङो अखा हानाय बायदि क'क्राझारनि थासारिया बिदिनो अखाबो हायो सान्दुंबो दुङो बिदिनो जाबाय थायो उम
क'क्राझारावथ' आंथ' दा बेखौथ' बुंनो हानाय नंला नोंथां गायनो हायो आंनि रुम मालिकफोरा खि न्थु आंथ' दायो बेखौ मिथिला आं रुमावसो थायोना नोंथां
अ आ आं ओम
क'क्राझारनिफ्रायथ
आंथ' दा सुति मोनाखै आं एम आर एमाव मावा सुतिनि दि सुतिनि ओरै बारा मोननो नागिरा ब ओ एमार एमावव मावनो आङो एमार एम हस्पिटालाव बे ए खारने माहासेयाव खेब्रै मोनो नोंथां बे माहासेयाव जुदि नों एक्सट्रा बिना लानो रोंथाय सा स्टाफफोरनिफ्राय एक्सट्रा बिना लानो रोंबाथाय थांनो हागोन दा आंना गाबोन नाइट डउटि दं रिसिपसनाव
आ
दाय टि खान्थाम मावनानै ओम पक मोनो बेयाव आं एक्सटाइ बिना लानो रोंबाथाय थांनो हागोन खिन्थु दायखौ आं गेरेन्थि बुंनो हाया दिनैथ'आव थांनि इस्सा नोंथां
आ
दा आं जुदि एक्सट्रा बिना लानो रोंबाथाय थांसै टाइम मोनबथाय आरो
आ
आरो न'खरावबो आंना सासे बिदा दों लोगोफोर दङो बिदि भुटान न भुटान नङाबाथाय दारागा बेरायनो इस्सा जादोंमोन आरो नायनोसै मा जायो नोंथां नाइट मावखांनानै जुदि आं एक्सट्रा बिना लाबाथाय थांगोन आं नोंथां
अ
औ बेनोसै
मेडिकेलावलाय मा मा माबा मोनो फेसिलिटि मोनो
मेडिकेलावलाय बेनो आरो आं रिसन रिसिपसनाव माइ नालाय मोनसे आंना सुबिदा दंमोन कवाटाराव थानायनि खिन्थु आं बिमायदो थायो नोंथां दा आं कुवाटार लायाखै बिमायदोनो थायो आरो नोंथां फेसिलिटियालाय मोनो बेथनफोरखौलाय आद हाजारासो मोनो नोंथां
आ
बे आट हाजारजोंनो सोलिनांगोन आरो
जायो जायो आ बेयावलाय मा मा जादनि बेमार नायो नोंथां मेडिकेलावलाय
बेयावथ' जोबोद जोबोद गुबुन गुबुन बेमार नायो नोंनि हार्टनि डक हार्टनि डक्टर फैयो सार्जारियाथ' दंखायो सार्जारि नों जिमान स्टन पाथर जायो बेफोरो ओमफ्राय मेडिसिन डक्टर दोङो गगा मोननाय लोमजानाय उदै सानाय औ मेडिसिन डक्टर दं आरो सन'ग्राफिबो जायो नोंथां सन'ग्राफि माने औ सन'ग्राफिखौथ' नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया मिथिया ना ना मि मिथि मिथियाना आं खिथानोसै मिथिया खिथानोसै आं होमबा अलप सन'ग्राफियाव बुस्थुआ नोंनि प्रेगनेन्सि पाथर आरो ज अन्न' बेमार दंना उदैनि बेफोरफोरखौ स्केन खालामनानै नायनो हायो ओमफ्राय आरो जोंनि हस्पिटालाव दोङो एक्स रे दोङ सिटि स्केन खालामनो हायो बेफोरखौनो आरो सिटिसिं खालामनो हायो एक्सरे खालामनो हायो।
अ आरोबाव आरो म मा होनबाव नोंथां
अ आरो मोनसे दंबावो गडायन' डक्टर दोंङो प्रेगनेन्सिफोरनि जोंनि जोंनियाव गायनाव डक्टर दं सानै सोमखोर सार दोंङो डक्टर सोमखोर बसुमतारि आरो डक्टर रसमित बसुमतारि सानै दों गायन' ओमफाय मेडिसिन डक्टरा दोंङो
जगेश ब्रह्म सार दोंङो कमलिका बायदेव दंमोन जोंनाव दंनायालाय खिन्थु दा कमलिका बायदेवा मेटारनि किलिबाव दोङो तिन सारि मा मानसो तिन सारि मा मान मोनथ'वा बेनोसै ओमफ्राय ओरैनो सन'ग्राफि प्रेगनेन्सिनि मेडिसिन डक्टर सब मोनजोबो एभलेबोल गासैबो आरो एक्स आरो सिटिफोरखो नों सब्बिस घन्टा मोनगोन जोंनाव
एक्स रे सिटि बेफोरखौ सब्बिस घन्टा टुइन्टिपर टुइन्टि टुइन्टि फर बाइ सेभेन
ओमफाय मेडिकेआलाय नोंथांनि रुमनिफ्राय बेसे गोजान जायो नोंथां
आंनिफ्रायलाय आं दासान्दि थेंगापारायाव दंङो नोंथां एंगा फारानिफाय एक एक किल'मिटार देर किल'मिटार इ मोननैयाव दोंङो नोंथां दा आं अ आरो मोनसे खोथा आंङो रिपिटाव मारिना थांङो नोंथां रेपिड' टेङापारानिफ्राय हस्पिटाल
माबायालाय रिपिट'आलाय माबा क'क्राझाराव फैनायालाय बारा गोबाव जायाखै दुइ तिनिमा माहसो जाबाय खोमा नोंथां रेपिट' फैनाया ओमफाय आंनि आंनि माबाया टेङापारानिफ्राय क'क्राझाराव थांनाया नोंथां जायो टुइन्टि टु सामफ्रामबो
ओमफाय नोंथांमोननि क'क्राझार साइदखै जाय दैफोरालाय बोरै नोंथां
दैयाथ' बिराद साफा क'क्राझारनि दैया साफा
अ पि पिलटार खालामनांगोना नांङा नोंथां दंखलनिफ्राय
नोंनि इस्सा नों फिल्टार खालामो ओरैनो माबायो खिन्थु बिराद साफा क'क्राझारनि दैया
अ पाहार पाहार माने साफा दै
ओं बा बिराद गोजों खिन्थु सरल'पाराया दा मोजां नंथ्रा नोंथां बाङाय माना प्रब्लेम नों के सरलपारानि दैया अलप रानना दं नोंथां हाब्रु गोनां दों हाब्रु जा हाब्रु जाना दों नोंथाङा जुदि सरलपारायाव फैयो नोंथाङा अलप टाइम नेथ' जुदि सलरपारायाव दै गोलैयो होमबाथाय फै नोंथां नोंथाङा फैबानो जाबाय सलरपारा
अ अ दे होमबा नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय
दे गोनो गोजोननाय थाबाय दे दे दे उनाव रायलायगोन दे दे दे दे
दे